हेल' औ खुलुमबाय नोंथां औ आङो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोन औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथाङा खोनादोंना औ
हेल' अ अ खोनादों खोनादों औ खोनादों दे खोनादों औ दा मानिट
नोंथांजों मोनसे आयदानि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन आङो बैसागुनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां औ बिदिब्ला जोङो बैसागु होनोब्ला गासिबो मिथिखायो बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे एसे गेदेर फोरबो होननानै
उ नंगौ
बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि गोदान बोसोर औ गोदोहाय जोंहा बैसागुखौ थामजि दिनहालागै फालियोमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों
औ औ
ओ नाथाय आथिखालाव जोंहा बैसागुखौ स्नि साननि थाखायल' फालिनाय जायो आरो ओ जोंहा बैसागुखौ औ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो। गिबियावनो जोङो सैक दाननि लास खालारावहाय जोङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो, जोङो मोसौ बैसागुखालि जोंनो गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो। जेरै दिग्लि लिथि, फान्थाव, हालदै, थाराय गाज्लि लाव, बिफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो बुथुमनानै लानाय जायो। आरो अखानायैहाय जोंहा बिखौ मोसौ थुखैगोन खालि फिसा फिसा हानानै लानाय जायो फुङावनो
औ नंगौ नोंथां
औ औवानि आराव जिरनानै जोंहा बेखौ माला सुनाय जायो
औ नंगौ नंगौ
औ बिनि उनावहाय जोंहा बेफोरखौ दरजानि मोखां मोखां आलायनानै दोननाय जायो आरो। बिनि उनावहाय बाख्रि बा गलि बेवहाय आलायना दोननाय जायो बिनि उनावहाय साराय बा थौनि हांगारखौ जोङो हल'नानै लानाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो बिखौ
अ
थाव गुबैजों गलायनानै लानानै औवा मोकथां खाजनानै मोसौनि फुननानै होनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोङो औ मोसौखौ गलिनिफ्राय दैमा बा फुख्रिसिम लांनानै थुखैनाय जायो बेयावहाय जोंहा मोनसे खुगा मेथाइबो रोजाबनाय जायो, जेरै जों लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिमा गं मेना बायदि दाजा होननानै रोजाबनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै थाराय थारा आरो दिग्लि लिति थानायजों जोङो मोसौखौ दुब्लि फोथारसिम बुनानै होनानै लांनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो सानसेनि थाखायहाय मोसौखौ हेगारनानै दोनबोनाय जायो आरो दुब्लि फोथारावहाय। औ बै सानखालिहाय जोंहा गोखा गोखै मैगंबो जानाय जायो। जायखौ जों जायोब्ला बेमार आजारनिफ्राय गोजान जायो होननानै जोंहा आबै आबौमोनहा गोदोनिफ्रायनो ओ फोथायबोनाय मोनसे दङ'। बेखौहाय खायफा खायफाया बेदरजों ओरैनो एवनानैबो जायो। बेफोर मैगंफोरानो जाहैबाय थालिर फस्ला, दिंखिया, बिनिफ्राय खुंखा, आरो खान्थाल मुसिनाय, थायजौ गोरलै, बायदि बायदि जोङो सेजौ से मैगं जानाय जायो।
औ अ
आरो बिनि उनावहाय जोंहा मोना सम जायोब्ला मोसौखौ दुब्लि फोथारनिफ्राय होना लाबोनानै न'आवहाय फुजा होनाय जायो मोसौनि थाखाय। ओ मोसौआ जायफोर गोजाम दिरुं बा फागा गाननाय बेखौ सोलायनानै जोङो बिसोरनि थाखाय गोदान फागा होनाय जायो आरो। औ। बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ जोंना जोबनानै थाङो। बिनि उनावहाय जोंहा मानसि बैसागु फैयो अखानायैहाय। ओ बै मानसि बैसागुखालि जोंहा फुङावनो सिखारनानै न' बां साफा खालामनानै लिरसोनानै जोंहा बाथौआवबो आलारि बाथि सावनाय जायो। बिनि उनावहाय जोंहा जाय जोंनि थैनानै थांनाय सुबुंफोर न'खरनि बिसोरनि थाखाय गोथैसो बावनायबो जायो। बिसोरनि थाखाय जोंहा जाग्रा लोंग्रा गानग्रा जोमग्राफोरबो बावनाय जायो। आरो बिनि उनावहाय जोंहा गेदेर उन्दै सनमान लालायनाय दङ'। ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो मान होयो आरो गेदेरफोराबो उन्दै फोरनो बोर सारस्रियो आरो बेबायदिनो जोंहा आरो बिनि अखानायैखाय जोंहा बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' ग थाय गासिबो बैसागु रंजानो ओंखारो।
औ नंगौ नोंथां।
गामिनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव हिनजावफोरा हिनजावफोरनि दख'ना गो मो ब्लाउस गोजजा आर'नाइ फालि आरो हौवासाफोराबो गामसा आर'नाइ गस्ला आर'नाइ फालि गाननानै गासिबो जों जोंनि बर' हारिनि दामजु खाम, जथा, सिफुं, थरखा बायदि बाय दि लानानै जोंहा गुबुन मोनसे गामियावहाय ओंखारलाङो। बैफोर गामियाव ओंखारलाङोब्ला जाय फोर सुबुंफोरा जोंनो रां बा फैसा हरो बेखौहाय जोंहा गामिनिनो न'खरसेयाव दोनथुमनानै जोंहास नि सान जायोब्ला बेखौ जोंहा गामियावनो ज'यैहाय लाव खार ओंखाम जानाय जायो आरो ना नोंथां। बै सानखालि बेनि उनाव जोंहा गोबां खेला दुलाबो होनाय जायो बेवहाय गथ'फोरनि थाखाय। खान्दाय बारनाय हाबा हुदाय आरो गेदेर फोरनि थाखायबो दिरुं बलायनाय खारलायनाय बेफोरबायदि गोबां रंजानायनि गेजेरजों जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु माबोरैहाय रंजानानै हेगार हरनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
जोंनि बे बे ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलाव
औ
बेबायदिनो प्रथम दिना बे मोसौ थुखैनाय बायदि बेबायदि खामानिफोरखो लायो। गोदान बोसोर बरायनायाव बै गोजाम बोसोरखौ बारहोनाय होम बेबायदि मोसौ थुखैनानै प्रथम दिनखो बेबायदिनो हगारलाङो आरो आरो सेकेण्ड दिननि फ्राय नैथि दिननिफ्राय जेतु ओ जोंनि गासै बोराय ओ हाबा जानाय ओस सेंग्रा सिख्ला उन्दै गथ'फोर बयबो ज' ज' हाय हा बैसागुखौ फालिनो थाखाय गाजा गोमजाहे बयबो हा जेनेबा उन्दैफोरा गेदेरफोरखो खुलुमो बेबायदिनो मान बावलायो आरो गावजों गाव मान बावलायनाय बेबायदिनो आरो ओ ना बेदर बेबायदिनो गोबां आरो जगार खालाम जायो ना बेदरफोर आरो बेबायदिनो सिथाव आरि सावो आरो बेबायदिनो ओ तिनि मा सय माह बा बोसोरसेनि जौ गिसि बेबिदि बानायनाय दिननायखौ नुनो मोनो आरो बेखोद बे बैसागो बोथ थोराव बे जौ गिसिखौ गोबाव सम मोजांहाय ओ दोनथुमना माबाना दोननाय प्रिजार्भ खामना दोननाय बे मोजां माबाखो ए आलासिफोर फैबोला गुबुन जायगानि आलासिबो फायबोला बेखौ एफा एफा बयनोबो सनमान होनायजों बयनोबो होनाय जायो आरो ना जौ गिसि आरो बेदर ए थालिर फस्लाजों बेदर संनाय बेबायदि इसे इस जे बयनोबो होनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जों नुनो मोनो गाजा गोमजा न'खर न'खर बोराय बुरै जल' सिख्ला हाबा जानाय उन्दै गथ'फोरखौ लानानै ओ न'खर न'खर जों मागिनाय बा खाजि जाथिंनायखो नुनो मोनो खाजि जाथिङो बा आ फैसा मागियो बेबायदि बेबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलाव
औ
आरो लोगोसे आ जोबनाय बे स्नि सान जोबनायनि उनाव
औ
ओ मोनसे फांसनबो खुङो जायगा जायगा जोंनि बे ओनसोलाव ओ मोनसे फोरबो फांसन खुंङो बेयाव ओ सिंगारफोर बा गायकफोर हांख्रायना लाबोयो
औ
मोसा ओ मो साखावरि मोसानो गोरों मानसिफोर लाबोयो। बेबायदिनो अनेक जों बे प्रग्रामाव अनेक जोंङो ओ बे बैसागोखौ मोजाङै बे गोदान बोसोरखौ मोजाङै बरायनायजों जोङो गाजा गोमजायै बेफोर आ प्रग्रामाव जों बाहागो लानायखो नुनो मोनो आरो मानसिफोरखो दा बेयाव सोरबा टेलेन्ट गोनां मानसिफोरा सोरबा गिर खननो बाहागो मोनो सोरबा फाव थिना दिन्थिनो बाहागो मोनो सोरबा बिद दिनो अनेक गावनि टेलेन्ट बा रोंग'थिखो दिन्थिनो थाखाय बैफोर ओ बैसागु फांसन बा प्रग्रामफोराव खाबु मोननाय जायो आरो बेबायदि खालामनायखो जों नुनो मोनो
आरो जों नुनो मोनबावो बे बैसागु बोथोराव गोबां रं बिरंनि जि गानोम मानसिफोरा ओ जल' सिख्ला जिखुनु ओ बोराय-बुरै सेंग्राफोर गासैबो आर'नाइनि गामसा आरो बे आर'नाइ सि आरो बे आइजोफोरखौबो जों नुनो मोनो रं बिरंनि दख'ना लांगा आरो मोजां मोजां आगरजों एरनाय बेबायदि जि गाननायफोरखौ जों जों नुनो मोनो बेबायदिनो रं बिरंनि गाननानै बे बैसागु फोरबोखौ जों गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलाव बे गावयायनि आरो बे जोंनि बे ट्राइबेल बा बर' हारिनि ओमफ्राय गाननाय जोमनायाथ' गोबां ओ मुंदांखा होनना बुंजायो आरो जों गावनो गाव न'खर न'खर दानानै बेखौ गाननाय जोमनायखौ गाननानै गुबुननो जों ओ दिन्थिफुंनो हादों बेबायदि बैसागु बोथोरफोराव गाननानै बेफोर फोरबो ओ खुंनायफोराव गाननानै जों गावनि माबाखौ सिनायथिखौ होनो हादों आरो बे गाननाय जोमनायनि माबादोंमोन आरो बेनि अनगायै जोंनि बर' हारियाव गोबां आगजु दामग्रा आगजुफोरबो दङ'।
औ
ओ गावनो ओ जोंनि बर'नि मोनसे कालचार हिसाबै बे खाम आरो बे माबाया ओ सिफुं बेबायदिनो गोबां दामग्रा देग्रा आगजुफोर दङ'। बेफोरखौ जोङो बे बैसागु बोथोरफोराव ओ बेफोरखौ दामनानै बरायनायखो जों नुनो मोनो आरो बैसागु बोथोरखो
औ नंगौ
बेबायदिनो अब्ला नोंथांनिफ्राय मोननैसो ओ खोन्थाबावनो हागोन नामा? जेनेबा दाम औ दामग्रा आगजु बा माबा मोनसे जेनेबा नोंथांमोननियाव माबायदि बाहायनाय जायो।
औ जोंनावबो खाम आरोबाव जथा खरखा बेफोरखौ लानाय नुयो आरो ओ जोंनिथिं बेफोरबायदि बिदि आरो गंगोना आरो सेरजाखौ आथिखालाव नुनो मोनला आरोना नों
औ औ औ बेफोर गोदो दं।